औ नोंथां
आ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय जाबाय दा नोंथाङा बोरै दं नोंथां?
आङो आनान गसाइ आफा अबंलावरिनि अननायाव जोबोर गाहामैनो दङ। नोंथाङालाय माबोरै दङ नोंथां?
आंबो इसोरनि अननायाव दासान्दि मोजाङै मोजाङै थांनानै दं नोंथां अ दा नोंथां जों माबा फोर सावरायनो लानो हागोन नामा दा?
औ औ नोंथां आं नोंथांनो माखासे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन। बे आयदायानो जाबाय ओ आङो आंनि रोंगौथिखौ नोंथांनो फोरमायगोन। आङो आबादखौ माबोरै मावनानै जिउ खुंबोगासि नो आरो नोंथाङाबो नोंथांनाव थानाय माखासे रोंगौथि गियान नोंथाङा आंजों फोरमायनो हागोन आरो नोंथां। बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायगोनसै नामा? फानलु आबादखौ बोरै मावो आरो बेजों बोरै जिउ खुंनाय जायो। बिदिब्ला नोंथां खोनासंलांदो आरो आं फानलु आबादखौ मावनानै दासान्दि माबोरैहाय जिउ खुंबोगासिनो दङ। आरो फानलु आबादा माबायदि मुलाम्फा गोनां। फा मारोखोमनि फानलु आबाद मावोब्ला नोंथाङा बांसिन रोख खोमनि मुलाम्फा मोननो हागोन। फानलु आबाद मावा फानलु आबादाथ मोन थाम मोनब्रै रोखोमनि दंखौनो बुंजायो आरो बेरै बुंनो थाङोब्ला फानलु फिसा जों जाग्रा ओरैनो फानलु लकेल फानलु आरो फानलु सिब्र जोंहा ओ फानलु फिसाखौ जोंहा मोनसे दोरोङारि जानाय जाय फानलु रोसि जानायाव जोंहा बाहायथारो आरो नोंथां। बे फानलु रोसि नङाब्लानो जोंना अ फानलु फिसा नङाब्लानो जोंहा दोरोङारि जानाय फानलु रोसिया जाया आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा दंबावो फानलु सिब्र'। बेनि उनाव दंहाय जोंहा फानलु लकेल। जा आङो मोनथामबो फानलुखौ आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो फानलु फिसाखौ बारि गेजेराव गायनाय जायो आरो आरो फानलु फिसाखौ मानो होनब्ला फानलु फिसाया साननि बिदुंखौ सहायनो हाया नालाय। बेनिखायनो फानलु फिसाखौ न'नि उसुं गोदा उसुं गोदायाव गायनाय जायो। आरो बारि गेजेर गेजेरावबो गायना होनाय जायो। नाथाय फानलु सिब्र' आरो फानलु ओ सालानि एबा लकेलखौ जोंहा दुब्लि गेजेराव गायनाय जायो आरो नोंथां। जेब्ला दुब्लि गेजेराव बोरै गायनाय जायो नोंथांनो फोरमायनोसै। गिबियावनो नोंथाङा हाखौ मोजाङै हालौवनानै लाग्रोनांगोन आरो हाखौ हालौनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा गिदिर गिदिर आलि बानायनांगोन आलि बानायनाय बे समावनो नोंथाङा ओ जोंहा मोसौनि खि जाय सबसे मोजांसिन खि होननानै बुंजायो बेखौ नोंथाङा आलिबान नाय समावनो ओ मा खालामनांगोन होननानै बुङोब्ला हाजों मिक्स खालामनानै लगायनानै आलिखौ गिदिर गिदिर बानायनांगोन आरो नोंथां।
ओ बे
आलि बानायनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जाहाथे अखा हायोब्ला बै अखाया लोमनानै फानलुनि बिफाङाव खौ फु-फुथारा आरो नोंथां बेनि थाखायनो आलि बानायनाय जायो आरो। बेबायदिनो नोंथाङा आलि बानायखांनायनि मा खालामनांगोन प्लास्टिकजों आलिखौ खोबजोबनांगोन आरो नोंथां। प्लास्टिकजों आलिखौ खोबखांनायनि उनाव प्लास्टिकखौ गल गल गल गल हाख'नानै होनांगोन आरो मोनसे ओ बेबायदि जथाय लानांगोन सेमि मिटार बा नै मिटार गोजान जानथ गोजान गोजान जायगायाव हाख'नांगोन आरो। बै हाख'नाय जायगायावनो गल गल हा ख'नाय जायगायावनो जोंहा मा खालामो फानलु बिफांखौ गायनाय जायो आरो नोंथां। बे प्लास्टिक होनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जोंहा हा ओ मा होनो हाग्रा रज'यो आरो नोंथां हाग्राखौ रज' होनो मोना। हाग्राया रज'योब्ला जोंहा मा जायो बानलुनि फानलुनि मोन हासार थायोना नोंथां बै हासारखौ सेख'नानै लाजो बो आरो हाग्राया आरो जोंहा नांगौ रोखोमनि फानलु मोना आरो नोंथां। बेनि थाखायनो प्लास्टिकखौ ओ जोंहा खोबनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंहा सम सम फानलु आबादाव मा खालामना होनांगौ दै जगायना होनांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा एसे एसे एसे दै होना होब्ला मोजां जायो। ओ बेनि उनावहाय फानलु बिफांखौ रैखा खालामनो थाखाय एम्फौ-एनलानिफ्राय जोंहा मा होनांगौ एम्फौ-एनला फोरा ऐ बिलाइआव मुलि सारनानै होनांगौ आरो नोंथां आरोबाव जोंहा मुलि सारबावनांगौ भिटामिन जाहाथे फानलुआ मा होनो गोबां बिबांनि फिथाइ होयो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंहा फानलुखौ ओ थामजि एबा दजि साननि गेजेरावनो मोननाय जायो आरो नोंथां फानलुनि फिथाइखौ। जेब्ला फानलु फिथाइ मोनो नोंथाङा बेखौ फाननानै रां आरजिनो खा रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। आङोथ' फानलु खौ ओरैनो बाजाराव जिरायनानै फानहैयो आ दसेनो जोबो आरो फानलु फिसानि मा होनो डिमान्दा जोबोरैनो बाजाराव। नाथाय फानलु लकेलखौ ओरैनो बांद्राय मा खालामनाय जाया नडिमान्द जाया आ रो नोंथां आरो बेनि उनाव जोंहा फानलु सिब्र' बेबो जोबोरैनो दिमान्ड जायो। बेखौ सुबुं माहारिफ्रा आसार खालामनानै दोनो आरो नोंथां बेनि थाखाय नो बेखौ गोबां मानसिफ्रानो जायो। बेनि उनावहाय नोंथाङा बे फानलु गोरानखौ मा खालामनो हायो। ओ उ आसार खालामनानैबो एबा गोरान फोराननानैबो नोंथाङा जानो हायो आरो नोंथां। आसार खालामनानै नङाबा फानलु गोरान खालामनानै फानलु गुन्दै। खालामनानै बेखौ मा खालामो बाजाराव फानहैयो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो नोंथाङा गोबां रोखोमनि रां आरजिनो हायो नोंथां। आरोबाव मोनसे गोहोम। ओ मोनसे नोजोर होथावनाया जाबाय फानलु बिफाङाव जोंहा दै। एबा अखा हायोब्ला दै जमा जाना थाफैनो मोना आरो दै जमा थाहैयोब्ला जोंना आबादा खहा जायो एबा नस्थ' जायो। बेनोसै नोंथां आंनि बुंनाया एसेनोसै। बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ आंनो जों माबाफोर माबाफोर सावरायनो सानदों नामा नोंथां?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा फानलु आबाद गायनायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनायनि थाखाय। ओ नोंथांनो आं फोरमायनो सानदोंदि। ब्रह्मपुत्र दैमानि बागै आं बेखौ फोरमायनो जोंनि जोंनि आसामाव थानाय यनिख्रुइबो लावसिन आसामनि दैमा जायखौ जों ब्रह्मपुत्र दैमा होननानैबो मिथिनाय जायो बेखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायनोसै बे ब्रह्मपुत्र दैमाया जोंहा ओ बबेनिफ्राय जागायजेनदों होनबा जोंङो बेखौ थिबेद आव थानाय। थिग बार आथिंखालाव चाइना दबो होननानै मिथिनाय जायो। बे दैमाया जागायजेनदोंमोन। चाइनायाव थानाय सिमायुंदुं। ओ बरफनिफ्राय बियो जागायजेनदोंमोन दैमाया बिनिफ्राय जोंङो बे दैमाखौ ओरै थिक बेदजों बोहैबोनानै बे दैमाया थिक बेद आव बेखौ सेंफ' होननानैबो मिथिनाय जायो। आरो चाइना चाइनायाव बेखौ इयारलुं जेंफ' होननानैबो मिथिनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा बेयो चाइनानिफ्राय बोहैबोन बोहैबोयै जोंहा। इणडियाआव बे दैमाया गोग्लैफैयो। बे बे दैमाया गिबियाव जोंङो जोंनि भारत हादरनि। उ हादरसा अरुणाचल प्रदेश। बेयाव गिबियाव हाबजेनो। बेयाव बे दै दैमाखौ अरुनाचल प्रदेशआव बुंनाय जायो। सियां आरो दिहां रिभार दिहां दैमा। होननानै मिथिनाय जायो बे अरुनाचलखौ बारबोनानै गिबियाव जोंहा बिनिफ्राय आसामाव हाबफैजेनो। आसामाव हाबफैनाय लोगो लोगो बे दैमाखौ जोंङो ओ। ब्रह्मपुत्र दैमा होननानै मिथिनाय जायो बेजों लोगोसे ब्रह्मपुत्र दैमाया गोबां आसामखौ ओ खावनै खालामनानै गेजेराव बोहैबोनानै बियो ओ बांलादेश फारसे बोहैलाङो बिनिफ्राय बियो बे अफ बेंगलाव गोग्लैयो। आसामाव बियो गोबां जायगाफोर ओबा जिल्लाफोरनि गेजेर गेजेर बोहैबोयो। बे-बेजों लोगोसे बे दैमायाव गोबां फिसा फिसा दैसाफोरा ओ साहानिफ्राय आरो खोलानिफ्राय गोग्लै गोग्लैदेरनानै बे दैमाया गोबां गिदिर जायो जोंहा बांलादेशआव बे दैमा खौ गोलैहोनाय लोगो जमुना होननानैबो मिथिनाय जायो। ओ लोगोसे बे दैमाखौनो बांगालदेशआव पदमाबो होननानै बुंनाय जायो बिनि उनाव बे अफ बेंगलाव बे दैमाया गोग्लैहैयो। ओ जोंनि आसाम रायजोआव
बे
आसाम रायजोनि ब्रह्मफुत्र दैमायाव ओ सा फारसेनिफ्राय बे दैमायाव गोग्लैनाय फिसा फिसा ओ दैसाफोरानो जाबाय ओ सुबुनसरि रङा नदि, दिख्रं बुरय, जिया बरालि गाबुरु, बरनदि फाग्लादिया, मानास, बिखि आरो संकस बेफोरनो गाहाय। ओ जोंहा बे
ब्रह्मपुत्र दैमायाव बयनिख्रुइ देरसिन ओ बिनि दालाय गोलैदेरनाय दैयानो जाबाय सुबनसरि। दानिया आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों ओ आखसिथाइ आगसि साइडनिफ्राय एबा खोलानिफ्राय बे ब्रह्मपुत्रआव गोलैदेरनाय दैसाफोरनि मुङानो जाबाय ओ दिब्रु, बुरिदिहिं, दिसां दिखौ जान-जान्जि, धनसिरि, कपिलि कलं, दिगारु, खुलसि दुतनय, क्रिषनाय जिनजिराम बेफोरनो गाहाय बेखौ जोङो आसाम हादरनि रायजोफोरा ओ गोबां आबादारियाव आबादाव बे दैखौ बाहायो। बे दैयानो आसाम हादरसानि थांनानै थानायनि मोनसे गाहाय राहा होननानै बुंनांगोन मानोना बे ब्रह्मपुत्र दैमानि सेर सेरावनो गोबां ओ आसामनि राय सुबुंफोरा रायजो जानानै दङ आरो बे दैसा दै दैमाजोंनो ओ आसाम हादरनि सुबुंफोरा गोबां आबाद मावनानै थांनानै थागासिनो दङ। जायखौ जोङो बे ब्रह्मपत्र सेर सेराव थानाय माखासे ओ रा हाफोरखौ एबा बे संसार जानाय जायगाफोरखौ जोङो ओ ब्रह्मपुत्र बेलि होननानैबो मिथिनाय जायो। ओ बेखिनिखौनो बुंनानै आङो बे ब्रह्मपुत्र दै दैमानि बारै बुंनाय जाबाय आरो बेखौबो बुंबावनांगोन दि बे ब्रह्मपुत्रआ ओ गासै बेसेबां गोलाव‌ बोहोयो होननानै बुङोब्ला बियो गासैखौबो लानानै ओ नैरोजा गुजौ किल'मिटारसोफ्राम बियो। चाइना इण्डियाआव बोहैनाय जायो आरो बियो इण्डियाआव जोंहा भारताव गासै बिसिबां गोलाव बोहैयो होनबा? गुजौ जिद' किल'मिटार सो गोलावफ्राम बियो इण्डियाआव। एबा भारताव बोहैनाय जायो। ओ बे दैमाया ओ बुहुमनि जिबा नं लावसिन दैमानि दैमायाव गोग्लैयो आरो बियो दै बिनि दैनि बरग'आ एबा दैनि बिब बाङा बुहुमावनो बा नंआव गोलैयो। बेजों लोगोसे जोंनि बे एसिया हादरमायाव द' नाम्बाराव बेयो देरसिन दैमा आरो इण्डियाआव स्नि नाम्बार आरो आसामावथ' जोङो